मामोन नोंथां नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना?
ओ नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ?
ओरैनोथ दङ नोंथां।
ए होमबा आङो नोंजों बरफोरनि माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागों ना?
अ हागोन दे।
औ होमबा आङो बरनि बेसादारि हारिमुनि सोमोन्दैहाय सावरायगोन आरो दा नोंनि सिगाङावहाय। ओ-सावरायलांसै आङो बरनि बेसादारि हा मु होननानै बुङोल्बा जोङो ओ-मिथिंगायारि सुबुं जिवखौनो जोङो। सरासनस्रायैहाय बेसादारि हारिमु होननानै बुंनाय जायो आरो जोङो मेगनजोंहाय जे जिनिस। खौहाय नुयो जे जिनिसखौ जोङो बानायनानै मोननो हायो जों गावनो बानायनानै दिहुनन्नो हायो बेफोरबाय। जोङो जोंनि हारियावहाय जोंहा गोबां मुवा। मुवा बेसादफोरखौ जोङो दिहुननानै लानो लायो आरो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर हारियाहाय। बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौनो जोङो बेसादारि हारिमु होननानै बुंनाय जायो आरो खो खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों।
औ सुबुं माहारिया जोनोम मोननायनि। उनावनो जोङो बायदि जेंनाजोंहाय मोगा मोगि जानांगौ जायोना बे जेंनाखौहाय जोङो। सुस्रांनो थाखाय जों बायदिसिना। ओ मुवा बेसादफोरखौहाय जोङो दिहुननानै लानांगौ जायो आरो बेफोरखौनो जोङो बेसाद हारिमु होननानै बुंनाय जायो दा जोंहा। बर समाजनि बेसादारि हारिमुखौ जोङो मोनबा बाहागोआव राननाय जायो बेफोरनो जाबाय।। सुबुं हारिमु सुबुं ओ-सिल्प सुबुं लुथाइ सुबुं गाननाय जोम नाय सुबुं संनाय खावनाय बेफोर मोनबा बाहागोखौहाय जोङो राननो हायो आरो। सुबुं आरिमु होननानै बुङोब्ला जोङो ओ सुबुं बर हारिमु बरहारिनि जोंहा सुबुं समाजाव गोबां आरिमु नुनो। मोनो आरो बर हारियावहाय। बाथौ खेराइखौहाय बाथौ बोराइखौहाय जोङो फुजा होनायाव सारि सारि अन गुन्दै आलि अन गुन्दैनि आलि फुजा होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। इसिं नआव माइनाव दोननाय ओ फजनाय नखराहाय खनायाव। दावउदाब बानायनाय दैहु फोजनाय आरियानो सुबुं आरिमुनि महर आरो। बेफोरखौनो जोङो सुबुं आरिमु होननानै बुंनाय जायो बर सुबुं समाजनिहाय जोङो न लुना नाय इसिं अखं लानानैहाय फानानै बाख्रि लुनाय अमा गन्द्रा गलि। दाउ गग्रा सौग्रा न बेफोरनि गेजेरजों जोंनि सुबुङा। हारिमुवाहाय रोखा रोखायै बेरखांनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बर हिनजावफोरनि सि दानाय। आगर एरनाय सान्द्रि संग्राय गिसिब हेबनायनि महरफोराबो जोङो सुबुं मा हारिनि सुबुङा हारिमुनि गोजौ नेरसोन आरो बेफोरो खोनादोना नो।
औ खोनादों।
औ ओ सुबुं शिल्प होननानै बुङोब्ला सरासनस्रायै समाजनि सुबुंफोरा नआवनो था। थानानै दिहुननानै बाहायनाय माखासे मुवाफोरखौनो जोङो सुबुं सिल्प होननानै बुंनाय जायो आरो बर समाजनि सुबुं सिल्प खौ गाहायै दानाय लुनाय औवा रायदोंनि हेबनाय दंफांनिफ्राय दाननाय दुरुं। दिरुं सानाय हानि दो दोख्ला दानाय बायदि बायदि फोरखौहाय जोङो। बाहागोआव राननो हायो आरो बेफोर बाहागोआव राननो हायो जोंनि जोंनि बर सुबुंफोराहाय। गोदोनिफ्रायनो जोंना। दानाय लुनाय औवा रायदोंजोंहाय जोंहा बायदिसिना बेसादफोर हेबनानै लायो बेफोरो। जोङो दुरुंफोरखौबो जोङो गावसोरनो सानानै लायो आरो फाथोनिफ्रायहाय जोङो फाथोखौ सु नानै बेनिफ्राय जोङो दिरुं सानानै लायो आरो हानि दो दोख्लाखौथ जोंहा गोदोनिफ्रायनो बानायनो रोंखायो बेफोरखौनो जोङो सुबुं सिल्प होननानै बुंनाय जायो आरो बेफोरनो जोंनि सुबुं बेसादारि हारिमुनि जोंनि मोनसे मोनसे बाहागो बेफोरनो ओ सुबुं लुथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै जोंहा सुबुं सुबुंफ्राहाय जोङो जोंनि बर हारिया थांनानै थानो थाखाय जोंनो न नांगौ बेखौ जोङो नखौ जोङो गावसोरनो लुनानै लायो न लुनो जागायनायजों लोगो लोगोनो जोंहा बिथा सायखनायनिफ्राय नआव हाबजासिम जाय फोराश खामानि जायफोर खामानियाव न लुनायावहाय बाहायनाय जायो बेखौनो सुबुं लुथाय होननानै बुंनाय जायो आरो बिथा सायखनायनि उनाव औवानि खामानिया सैनाय ओ खेराइ खाना खेराइ खाना खेराइखौ गोजौआव दैखांना उखुम ओलाबनाय इन्जुर दुमनाय आरि गासैबो हाबायानो लुथायनि हारिमु लुथाइनि हारिमु आरो बे बिथिङाव गोसो होनो गोसो होनानै नायोब्रा जोंहा गोबां बाथ्रा दङ बेफोरनो जाबाय जेरै थेवोल जिर नाय थेवोलखौ बायदि रोखोमनि जिरनाय जायो आरो बेफोरबायदिखौनो जोंहा बे न' लुनायनि जोंहा गासै हाबाफारिखौनो जोङो सुबुं लुथाय होननानै बुंनाय जायो आरो सुबुं गाननाय जोमनाय होननानै बुङोबा जोङो बर' हारिनि सुबुं गाननाय जोमनायफ्रा जोंहा जोबोद मेगनाव नांथाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बर' आइजोफोरा जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौहाय जोङो ओ गावबा गावनो दानानै लायो गोदोनिफ्रायनो बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय ओ गासैबो मुवा बेसादफोरजोंनो जोङो जेरै बिलाइ बिफां बिफांफोरनि बिग गुर बेफोरबायदि जोङो जोङोहा गाब गानानैहाय जोङो आगरखौबो जोङो बेफोर मि मिथिंगानि नुथायफोरजोंनो जोङो आगर एरखाङो आरो बेफोर बेफोर गासैखौबो ओ जोंहा सुबुं गान्नाय जोमनायाव गोग्लैजोबो आरो बर'फोरनि आइजोफोरनि गाननाया अग्रं आरो लांगा मोननै मोननै रोखोमनि दख'ना दङ जोंहा बांसिनानो जोङो लांगा दख'नाखौहाय गाननाय नुयो आरो बेबायदिनो जोंहा ओ जोंहा सुबुं संनाय खावनायबो दङ सुबुं संनाय खावनायावबो जोंहा बर' आइजोफोरा जोबोद आखा फाखा आरो गोदोनिफ्रायनो जोङो ओ गोबां जोंहा दोरोङारि जानाय लोंनायफोर दङ जोङो बर' आइजोफ्रा गोदोनिफ्रायनो गोबां ओंख्रि गोथाव गोथाव संनानै जानो रोङो जेरै अनला नारजि अनला नार जि ओमफ्रायो सबाय बायदिसिना जोंहा गोदोनिफ्रायनो गोबां बायदिसिना ओंख्रिफोर संनानै जायो आरो एवफ्रामनाय फ्राम सफ्राम गोरान एवनाय सिदोब सिदोब एवनाय बेफोरबायदि बेफोरबायदि बाहागोफोर खौहाय जोङो संनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि बर' हारिफोरनि गेजेरावहाय दा आंनि बेसादारि हारिमुनि बुंनांगौवा एसेनोसै नोंथाङा माबाफोर सावरायनो गोसो नामा?
औ होमबा आं नोंथांनो मा होनो बर'फोरनि माखासे दोरोङारि फोरबो फैनि सोमोन्दै खोन्थासै
जागोनना नोंथां जोंना बर'फोरनिया मा होनो गोबां मा होनो दोरोङारि फोरबोबा हारिमुवारि फोरबो दं नङा होमबा नोंथां बेफोरनिजेराव जोंना मा होनो होनो बैसागोआनो बर'फोरनि मा देरसिन मा होनो मोनसे हारिमुवरारि एबा रंजालिबो नङा होमबा नोंथां जोंना बैसागु खौ मा होनो गिबियाव मा होनो सैथ्र' दाननि जोबनायनिफ्रायनो जोंना बैसागुखौ फालिनाय जायो बैसागुखौ
सैथ्र दानि जोबनायाव जोंना मा जायो मोसौ बैसागो खालामनाय जायोना नोंथां मोसौ बैसागोआव मा खालामनाय जायो जोंना मोसौखौ सिबिनायखौनो जोंना मा होनाय जायो मोसौ। बैसागु होनाय जायो जोंना मोसौखौ माबोरै सिलियो बिदिनखालि बे सैत्र दाननि जोबनायखालि जोंना मा होनो मोसौफोरखौ जेनेबा मा होनो एसे देलायहोनानै दावाफोरनि बिबारफोरनि मा होनो माला सुनानै मोदोमावथ'। थफसि हांगारजों थाव गुबैजों लागायनानै दागो फुननानै ओमफ्राय बेबायदिनो मा होनो लाव फान्थावफोरबो हानानै सारनो सारै सारै मा होनो दैमायाव थुखैनो हैलाङो नङा होमबा नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जोंना मा होनो न'खराव माखासे रायदों डिगि लेवा मोखोना बिबारफोर द' मा होनो
खांनानै न'नि खना खना बाथौफ्राव मा होनो खानानै होयो नङा होमबा नोंथां जोंना बैसागु खालि ओमफाय बेबायदिनो जोंना आरो आरो बे माखासे आद्रा थानाय लाव हालदै फान्थावफोरखौ मा होनो बेफोरखौ सारै सारै जोंना मोसौफोरखौ दै थुखैनो होलाङो जोंना मा होनलाङो सल'खनलाङो नङा होमबा। थां लाव जा फानथाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था होननानै सल' खनै खनै मा होनो मोसौखौ हो होयै होयै लांनानै दैमायाव थुखैहैयो आरोना बे मानि थाखाय जोंहा मोसौआ जेनेबा बेराम आजार जाया जाहाथे मा होनो आरो मा होनो मोसौ गैयाबानो जोंना सिगांनि समाव मामोन मोसौ गैयाबानो मानसिफोरा मा होनो आबादारिफोरखौ मावनानै जानो हायामोन ना। आबाद मावनायनि थाखाय जोंना मो सौआनो मामोन गाहाय मा होनो माबामोन आरोना। हेफाजाबगिरि जायोमोन जोंना मोसौआानो जोंना दासो मा होनो ट्रेक्टरफोर ओंखारनायनि थाखाय मानसि बेबायदिनो आरो सैथ्र मास जोबनायावाथ' मोसौ बैसागो जाबायना आरो जेब्ला मा होनो बैसाग दाननि गिबि सानाव जोंना मा खालामनाय जायो गावबा गाव न'आव मा आलारि बाथि सावनानै मा होनो न'खर फोसाव सावनानै जोंना मा खालामनाय जायो न'फोरखौ मा होनो फुजा सांनानै फुजा होनस्रांनाय जायो नङा होमबा नोंथां। गावबा गावनि नेमखान्थि बायदि बेबायदिनो मा होनो न'खरनि बिखौ मा होनो उन्दैफ्रा गिदिरखौ खुलुमनाय सिबिनाय मान बाउनाय बिदिनो हाबाफारि जायो आरो ना गामिफ्रावबो जेनेबा नखर न'खर थांनानै जाथि खुरमाफोरखौ खुुलुमहैयो गामिनि सुबुंफोर खौ उन्दैफ्रा खुलुमहैयो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो मा होनो
बिबायदिनो आरो बिदिनो थांबा सानसेयाव जेनेबा खुलुमनाय मानबाउनाय हाबाफारिजों जोंना बैसागोनि सेथि दान सेथि साना एबा नैथि सानावबो बिदिनो मा होनो गोबां रंजानाय हाबाफारि फोर लानाय जायो नङा होमबा नोंथां जोंना अबेबा अबेबा गामियाव मा होनो जेनेबा हारिमुवारि बादायलायनाय खेला आरिफोर लानाय जायो ओमफाय मोसानाय मुसुरनाय जोंना बे बैसागु फोरबोआ मानो होनबा जोंना जोंनि हारिमुखौ जोंनि बर' हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखायनो जोंना खुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां बोसोरफ्रामबो जोंना बैसाग दानाव बा सैथ्र' मासनि जोबनायनिफ्रायनो जोंना बे मा होनो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोना बेबायदिनो मा होनो बे बैसागु फोरबोआव जोंना मा हिनजावफोरा मा गानो दख'ना बिदन गाननानै। ब्लाउस गोजा, आर'नाइ फालि लायनानै मा खालामो ज' ज' मा होनो बैसागो मोसानो ओंखार नङा होमबा नोंथां। ओमफाय आरो सेंग्राफोराबो मा खालामो
सेंग्राफोरा गामसा गाननानै हौवाफ्रा गामसा ओमफाय दाना थ' आर'नाइ गस्लाबो बानायबायना इन्दिनि आर'नाइ गस्ला बा बेलेग जिफोरनि जेनेबा इन्दिफोरनि मा होनो आर'नाइफोरखौ सुनानै मा खालामो जोंना हौवाफोरनि थाखायबो गस' दि मोननाय जायो। आरो हौवाफ्राबो मा होनानो खर'फ्रावबो आर'नाइ लायो गोदोनि आर'नाइ लानानै बयबो मा होनो सेंग्रा सिख्ला बोराय गथ' गथ फोरखौ ज' ज' मा खालामलायोना मागिलायनाय नखर नखर मागिना नोंथां बैसागआव जों मिथिदों ना? बि नामाबो जायो आ खौ बारा मिथिलिया जेनेबा बिदि खालामो आरोना जोंसिनिया ज' ज' मागिनानै मागिनायाव सोरनाव मा दं दङ गावबा गाव जेनेबा बे मा होनो मोनसे दाबिलायनाय थि माबा गैया बेयाव गावब गाव जेनेबा अननानै सोर मा हरो बेखौनो आदावनाय जायोेनेबा सोरहाबा माइं हरो सोरहाबा फैसा हरो बेबायदिनो आरो बे मागि हैनाया मा खालामो? माखासे जानाय लोंनाय खालामनाय जायो नङा होमबा नोंथां। सोरनावबा जेनेबा बेदरफोर दङ बेदरफोर एवनानै जाहारोबबाय आलुबो दङ आलु जेनेबा आरो जौ लोंग्राफ्रा जौ लोङो ओमफ्राय जौ लोङिफोरनोबो साहा एबा थान्दाफोर होनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
बेबायदिनो मा होनो आरो गुबुन गुबुन गामिफ्राव गोबां मा होनो जोंनि बर' हारिमुखौ फोरोथोंनालासिनो था खाय गोबां मा होनो खेला दुला बादायलायनाय थालिर गाखोनाय बिदिनो बुख्रुबनाय आरो मा होनो बायदिसिना मोसानाय सल' खननाय बादायलायनाय लानाय जायो नङा होनोमबा नोंथां। जोंना बेबायदिनो मा होनो आरो बेफोरनि थाखाय जोंना मा बान्था होलायनाय हाबाफारिबो लानाय जायो नङा होमबा नोंथां। बेबायदि जोंना बैसागु फोरखौ गुबैयै मा होनो बर'फोरनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखायनो मा होनो खुंनाय जायो आरोना।
औ।
होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय दोनथनोसै नामा?
औ दे।